ओम बुं नोंथां।
हेलौ।
औ नोंथां बुं खोनायाखै। खोनायाखै नोंथां।
नोंनि आवाजखौ खोनायासै।
ए र' र' नेत नाङो जायगायाव थांना बिफां नोंथां नोंथां खोनाबाय ना खोनायाखै? नोंथां ओइ नोंथां।
हेलौ
नोंथाह नोंथां खोनायाखै। नोंथां नोंथां नोंथां नोंथां औ नोंथां बुं। नोंथां बुं दे। नोंथां। हेल' नोंथां।